औ
खोनादोंना
औ खोनादों
औ औ नोंथांजों फंनैसो सावरायनो सानदों औ बिदिब्ला आं जागायनोसै
औ
नुनो मोनदों जे बे नुनाय लोगो लोगो ओ जोंनि आब हौवायाबो समजों लोगोसे
औ
बे बिफां दानफायनाय बा गाज्रि मुवाफोर ओ गारनाय जेराव मेराव गारनो नाय दामिन ब खारखाना कम्पानि बहननाय गुबुंले जाबोदों दा बैफोर आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सा
औ नंगौ नोंथाङा जेरै बुंलांदों थिगखौनो बुंदों ओ जे आबहावा गुबुंले जानाय बियो थारैनो दायो ओ जोंनि गेजेराव जोबोद गुबुंले जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेफोरनि ओ मेन कार'ना जादों ओ बांसिन माने बिफां लाइफांखौ दान- दानफायनानै दोननाय ओ बा दानफायनाय आरो बिनि सोलायै गाय फिननाय गैयैया जोंनि गेजेराव नुजादों बेखौनो आङो
औ
थि होननानै आं सानो आरो बिनि अनगायै ओ जिहेथु जोंनि गेजेराव मानसिफ्राबो बांलांदों नङासै बिनि गेजेरजोंनो दायो गारि मथरफ्रा बांलांदोंसै ओ माने जेसेबां नंगौ जोंनो जेनेबा गारि टरफोरखौथ' नांखागोन ओ नाथाय जेसेबां खिनि नांगौ बिनिख्रुइ बांसिन सालायदों बिनि खुन्दै ओंखारनायफोर बेफोरजों माने ओ जोंनि आबहावाया माने गुबुंले जादों ओ जाहोना जोंहा बिफां लाइफां खम जालांखादों जिहेथु आरो बिनि गेजेरावनो मा गारि मथर टरनि उखुन्दैफोर ओंखारनायजोंबो माने आबहावाया गुबुंले जादों आरो बिनि अनगायै जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जे कारखानाफोर ओंखार दों नोंगौ ओ बिनिफ्राय खारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय जिथु उखुन्दैफोर आरो बिनिफ्राय ओंखारनाय जि मै ओ मैलाफोर बेफोरखौ माने ओ जानला मानला जायगाफ्राव दै जेरै दैमानि दैफ्राव बोहैहोलांदों ओ जेराव माने ओ जोंनि दै फ्रा मोजां नङि जालांदों लेथ्रा जालांनो हमदों बेफोरनो होननानै आं सानो आरो बिनि अनगायै ओ जोंनि गेजेराव जिहेथु ओ प्लास्टिक मुवाफोर जोबोद बाहायो नङासै बि बेफोरनि गेजेरजों माने मा ओ जोङो बाहायसिगोन बिनि उनाव जोङो गारसिगोन बिखो मा बियो माने जोंनि हाफोरखौ गाज्रि खालामलांदों बे बेफोर माने जोंनि गेजेराव गाज्रि नुथथाय बा गाज्रि थासारिखौ लाबोदों होननानै आं सानो दायो नोंथाङा आरोबाव माबाफोर बुंनो सानो नामा बिनि सोमोन्दै?
औ औ नोंथाङा बुंनाया थारैनो सैथो जोंनि बे बुहुमाव सुबु बुं माहारिनो ओ नांनायनि ना नांनाय माने बांद्रायानिफ्राय बांद्राय जाबोदों बेबायदिनो जोङो
अ
थाबायनाय थाबायनाय बेनि उन नाव साइक मटर साइ केल बेबायदिनो मोनसे न नाव मोनसे मुरा बो बांबोबाय थादों बेबायदि नर सालायनायनि जाहोनावबो बै फोरनिफ्राय जे गाज्रि उखुन्दै
औ
फोरो जोंनिया आरो बेबायदिनो
औ
नुनो मोनो बुम माने जोंनि बे ओनसोल खियारखाना गोबां कम्पानि गोबां उम कम्पानि बा गोबां खम फानि फोथाराव जे ओ सावनानै बा बानायनाय जायो बैफ फोराव गोबां गोनां खुन्दै इफ्रा इफोरो जोंनि बारा
औ
हावाजों आबहावाखौ गुबुंले खालामगासिनो दं आरो बेफोर बारहावाखो
औ
जों सुबुं जोंबो बायदिसिना बेमारा जाराव आरो बुंनो थाङोब्ला जों बि नो बिफिलि बिफां लाइफां दानफायनाय बिफां लाइफां थेवबो सुबुङा बेखौ मि
औ
थि जोंनि गेजेराव माने बिफां लाइफांसिन जाबोगासिनो दं नाथाय गाय खम जाबोबाय दं आरो आ आरो बेनि अन जों नुनो मोनो जे नोंथां जेरै बुंदों गोबां प्लास्टिकनि प्लास्टिक कनि मुवाबजि बेसाद फोरखौ जोङो इउ जों बेफोरखौ ओ फ्राव गारलाबायना दोनो बा साव फोराबो ओ जोंनि गोबां बारहावाखौ गुबुंले खालामो ओ बैफोर
औ
थाखायनो जोंनि आबहावाया गुबुं दा आं नोंथांनिफ्राय बे खौनो मिथि
औ औ
जोंनि हवा गुबुंले जानाय बेखौ हनांगोन
औ नों गौ नोंथाङा जेफोरखौ बुंलांबाय बेफोर थारैनो सैथो ओ दायो जिहेथु आबहावा गुबुंले जालांनाय बेखौ होबथानो थाखब्ला ओ जोंनि गेजेराव माने बिफां लाइफां दाननायफोरखौ ओ खम खालामनांसिगौ आरो ओ जेसेबांखिनि दानो बिनि सोलाय माने जेसेबां हायो बिफां लाइफांफोरखौ जोंनि गेजेराव गायनो नांसिगौ जाहाथे बेफोरबायदि माने जोंनि जिथु बारहावा गाज जानाय बा उम ओ बिखो माने सोब थायो बिनिखायनो जोङो मा ओ हाग्रामा फोजोबस्रांनायखौबो नुनो मोनो दों नङा से जिहेथु जोंनि गेजाव मसि बांबोदों बिनिखायनो मा मानसि थानो थाखाय जायगाफ्राबो खम जालांदों जिहेथु बिनिखायनो मा ओ जेराव हाग्रामाफोर दङ जेराव हाजो जायगा बेफोरबायदि खाथिफ्राव मानसिफ्रा न' लुनानै थाहैदों ओ आरो ओ न' लुनानै थानो थाखाय बेयाव मा गोबांथार हाग्रा बंग्रा बा बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनो गोनां जादों आबाद मावनो थाखाय हाग्रा बंग्राफोरखौ बा बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनो गोनां जादों बेफोरखौ माने होबथानो नांगोन आरो दायो जोंनि गेजेरावहा आरो जिहेथु नोंगौ बिफां लाइफांखौ जोंनो दाननोबो नांगोन जिहेथु दायो जेनेबा गोदोनि समाव न' बां लुनाय समाव ओ बेफोरबायदि एसेबां दंफांफोर ओ बेबायदि बाटामफोर थपथाफोर बेफोरबायदि खालामनाय जायामोन जिहेतु औवाजोंनो बिदिनो सिमपोलहैनो न' लुद्रामनानै थानाय जायोमोन बै समाव बिनिखायनो मा मिथिंगाया इसेबां गाज्रि जायामोन जिहेतु जोंनि आबै आबौमोन बा गोदोनि ओ सुबुंफोरा बुंनाय बायदिब्ला आरो दायो जिहेतु नोंगौ जोंनो नांगोन जोंनि ओ समजों लोगोसे जोंनि न' थानाय ओ जोंनि जिउ खुंनाय बेफोरबो सोलायबाय ओ बेखायनो जेसेबांखिनि दानोब्लाबो माने बिनि सोलायै जोङो बिफां लाइफां गायनायखौ जोङो गारालासिनो थानांगोन अब्लानियानो ओ जोंनि गेजेराव बे मोनसे मोजां थासारि फैगोन आरो बिनि अनगायै उम जिहेथु गारि मथरफ्रा बांबोदों होनना बुंदों नङा जे ओ जोङो हेथु जोंनि मिथिंगा गाज्रि जालांनाय बिनि सोलाय बिखौ होबथानोब्ला माने जेसेबांखिनि नांगौ बेसेबां खिनिखौल' सालायनो नांगोन ओ जि-जिहेथु जोंनि गेजेराव माने नांनायनिबो नाङिनिबो ओ गारि दङ होननानै बेबायदि गारिखौनो सालायबाय थानाय बेफोर बेफोरखौ जोंनि गेजेराव नुयो नङासै बिनिखायनो मा जेसेबांखिनि गोनां बेसिबां खौल' सालाय नो नांगोन जुदि खाथि खालाफोर थाङोब्ला थाबायनानै बा साइकेलजों थांनो हायोब्ला बिस-बिसिमावहा ओ जिजों हायो बिजों थांनाया मोजां आरो जाय जिहेथु जोंनि मिथिंगाखौ मोजां खालामनोब्ला आरो जिहेथु कारखाना फोर दिहुननाय बेफोरखौ थ' जोंनि गेजेराव राव माने दायो ओ समजों लोगोसे गोनांथिबो जानानै फैदों अब्लाबो माने ओ बिखौ माने ओ खम बिबांनिनो सालायोब्ला मोजां आरो जोङो जि बुस्थुखौ बा जि मुवाफोरखौ जोंनो ओ बे कारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय मुवाफोरखौ बाहायालासिनोब्लाबो जुदि जोङो जिउ खुंनो हायोब्ला सोलिनो हायोब्ला बेफोरखौ लायिआनो मोजां जेब्लानि कि जोङो बेै खाराखाना फोरनिफ्राय ओंखारनाय मुवा बे बेसादफोरखौ ओ जों बाहायनाय नङा लानाय नङा अब्ला अब्लानियानो बेफोर माने लासैनो जोबस्रांलांगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे मिथिंगाया मोजाङैनो ओ जाफिन मोजांनि लामायाव फैफिनगोन आं सानो जेरै गोदोनि समाव ओ बेराफोरजों बा हाजों लुनाय न'फोराव बेफोरबायदि थायोमोन जिउ खुङोमोन दायो ओ आरो दानि दिनाव जे थु इटा नङासै इटा पाकानि न' खालामनो मानि इथाफोरखौथ' नांखागोनानो बिनिखायनो जुदि थानो हायोब्ला गोदोनि बायदिहै थायोमोन। ब्ला माने दासिम बायदि इथा बनायफ्राव कारखानाफ्राव जेरै उखुन्दै ओंखारनाय माने बेफोरजों गाज्रि थासारिया जोंनि गेजेराव फैनाय नङा मोनदां होननानै आं सानो बिनिखायनो जेसेबां हायो माने ओ सोलिनो हायोब्ला गोदोआव जेरै सिम्पोल लाइफ सोलिदोंमोन दासिमबो बेबायदि सिमप पोलहै सोलियोब्ला मोजां जालांगोन होननानै आं सानो आरो ओ जिथु जोंनि गेजेराव थिंगानि गाज्रि थासारि सोमजिबोदों बेखौ होबथानो हागोन होननानै आं सानो आरो जेसे हायो प्लास्टिकनि मुवा बुस्थुफोरखो हा ओ बाहा बाहायो आनो खालामनायानो मोजां होननानै आं सानो ओ जिहेथु ओ बिफोर गैयाब्लाबो जोङो सोलिनो हायो ओ बिनिखायनो बिफोरखौ जि सिबां हायो प्लासटिक मुवा बेसाद फोरखो बाहायैया मोजां होन्नानै आं सानो आरो दायो नोंथाङा आरोबाव माबाफोर बुंनो सानो नामा
औ
बुंबाय जोबोद मोजांखौनो बु जोङो जि बुंदों बेयो ओ थारैनो थारैनोज जोंनि आबहावाया गुबुन नो जानानै फै ओ
औ।
ओ जोङो जों प्लास्टिकसो इउस खालामो बैफोर प्लास्टिकनि जायगायाव
औ औ
जोङो ओ जोंनि जिफोरजों नो बानानि जलंगा बानायना लानो हाय
औ
हायो इउस खालामोबा ओ ओ जों प्लास्टिकआ ओ फुरा थ' टेलि बन्द फोर बन्द' जागोन अब्ला जोङो बेफोरखौ जाला मेला जायगायाव गारनाय नोङा सावगारनो जेब्ला बेबायदि जागोन अब्ला जों नि आखल आरो आं बेखिनिखौ सानो आरो माबा आबहावा खौ जोंनि आबहावखौ रैखा खालाम्रा नोंथाङा जिखिनि बे बाथ्रा बुं जाहाथे ओ जाहाथे जों सुबुं माहारा गनायनानै बा साननानै बेफोर जोंनि आबहावाया गोग्गैनो
औ
थागोन ना
औ औ
नोंथांजों आबहावा गुबुंले जाना नि सोमोन्दै माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो थाखाय नोंथां सिम साबायखर बावहरनाय दिनैनि सावरायनायखौ आं आङो होनथ'नो सानबाय
औ औ दे हामबायसै बिदिब्ला औ दे